अ हेलौ। अ खोनादोंना नोंथां?
अ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ अ खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय।
आ नोंथाङा उम फ्रियैनो दंना?
औ आं फ्रियैनो दङ नोंथां।
ओम। बिब्दिबा नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ रायलायनो हागोन नोंथां।
औ। नों ओ होमबा टपिकआनो जाबाय जोंना बर'नि दानाय लुनाय बेनि बागै रायजलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
देनाय बुंनायसै बर'नि दानाय लुनायनि बागै।
दा बर'नि दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला ओ जोङो बयनिख्रुइ गुदि होनना बुंनांगोन जोङो इन्दि खुन्दुं दिहुननानै इन्दि सि दानाय बेयो मोनसे ओ थै थां बर'फोरनि मोनसे थै रोदा हाबना थानाय मोनसे दानाय लुनायनि मोनसे ओ आयदामोन। दा ओ बिनिफ्रायनो जोङो गासैबो जोंनिया दानाय लुनायफोरा जागायबोदों। दा गोदो जोङो इन्दि फिसिनानै इन्दि एम्फौनिफ्राय इन्दि फि थोब थोबहोनानै बे फिथोब खौ जोङो ओ रुना लानानै बेनिफ्राय जों खुन्दुं दिहुननानै ओ सोरखिनि गेजेरजों मुस्रा थुननानै बा बेखौ हिसान सोंनानै जि दानायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा बेफोरबायदिनो जोङो गोबां ओ औवानि आइजें आइला बानायनानै बा दंफांनि खायसे आइजें आइला बानायनानै जो ङो जि दानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो दा जि दानो थाखाय जोङो गोदो बांसिना इसानसालिखौ बाहायनाय जायो। खुन्था थंब्रैनि सालखुन्था सालखुन्था थंब्रै जों गायना लायो ओ सिगांनि थंनैया ओ उननि थंनैयाव जोङो गेजेराव दानफ्लंनानै मोनसे गान्दै गान्दैखौ जों होनो हानाय बायदि जोङो मोनसे ओ सफ्लंना लानानै हिसान सोंनानै थातसााल बाहायनानै थातसाालखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानाय नायनाय जायोमोन दा बिदिनो गान्दैखोबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायो दा बेफोर बेफोरबायदि बानायनानै हिसान दानानै बर'फोरा गावनि गान्नाय जोमनाय खोनादों
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बिदिनो जोंनि दानाय लुनाया ओ दानाय लुनाय रोङि लाजिनाय